हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दङ?
अ दा दङ ओरैनो नोंथां, नोंलाय?
औ दोङो आंबो ओरैनो जिरायनानै नोंथां।
औ
नों-नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ नोंथां।
बरफोरनि बागै दानाय लुनायनि बागै, ओ
एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथां।
औ फोरमायना होनो हागोन नोंथां। दानाय लुनाय होनोबा मा ओ जेनेबा दा बर ओम बरफोरनि मोनसे दानाय लुनाय मोनसे सम्पद। जेरै जोङो बेफोर बायदि ओ जि दानानैनो जोङो गोबां उ जिउ आरजि जिउ खुंनो हायो। गोबां उ हिन्जाव हिनजाव सुब उम मानसिफोरा सुबुंफोरा गोबां जि जिफोर दानानैनो जोङो मा जिउ खुंनो हायो आरो। औ। बे बायदिनो जोङो ओ गोदो गोदायथ जोङो बेफोर बायदि खुन्दुंखौथ जोङो ओ दडाइरेक ओ आरो दा औ बे बायदिनो नोंथां गोदो गोदाय जोङो जि दानांगौबा मिथिंगानि ओ मिथिंगानिफ्रायसो जोङो ओ बे बायदिनो खुन्दुं नागिरनानै जों मिथिंगानिफ्राय जों माबा मोनसे बेसादफोर नागिरनानै जों खुन्दुं बानायोमोन आरो गोदोनि दिनाव गोदो गोदाय आथिखालावथ बेफोर बायदि मोननो थांला मिथिंगानि बायदिसिना बेसादफोरखौ आथिखालाव आरो बिगियानारि जुग जाबाय नालाय नोंथां ओ आथिखालाव गोबां रोखोम रोखोमनि जि बे बायदिनो खुन्दुंफोर मोनो आरो बिगियानारि आदबजों जों गोबां रोखोमनि खुन्दुं बानायनो हायो आरो। बेफोर बायदिनो। जों गोबां ओम जिउ खुंलांनो हायो बे बायदिनो ओ बेफार फालांगि खालामनोबो हायो जि दानानै ओ गोजान गोजान जायगायाव जोङो जि दानानै जोङो जिफोरखौ गोबां फानहरनो बेफार खालामनो हायो आरो। औ नोंथाङा बो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जि दानायनि सोमोन्दै?
औ हागोन ओम नोंथां माने ओ बर' हारिनिया दानाय लुनायाथ' आगोलनिफ्रायनो ओ दंबोयो गोदो गोदायनिफायनो।
औ नोंथां।
ओ बर' आइजोफोरा गोबां बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव गोदोनिफायनो जोबोद आखा फाखा
औ
ओ बिदि उम जि गाम बर बर'नि गामसा आर'नाइ बिदिनो आइजोफोरनिबो दखना फालि फारसा बिदिनो ओ दायोमोन आरो। बर'फोरा गोबां आगर एरनानै आगोलनिफायनो ओ सोलिबोगासिनो दङ।
औ सोलिबोगासिनो औ। ओ आगोलनि दिनाव आरो गोबां ओ ओ आगरफोरखौ जोङो गोदो गोदाय जोङो आगरफोरखौ जोङोथ' बेबायदिनो मोनामोन नालाय। मिथिंगानिफायसो जोङो मबा बेबायदिनो अख्रां साखि दाउ बिलांनाय बेबायदि ओ मिथिंगानि आगर जेरै ओ बोग्रि बिबार बेफोरबायदिखौ लानानैसो जोङो मा दखना बेबायदि जिफोराव जों आगर सेबखांनो सेबखाङोमोन आरो। औ ओ दानि दिनाव मा आथिखालाव गोबां ओम ओम बिगियानारि आदब ओ जोङो बाहायबाय बाहायनानै मा जोङो ओ बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोङो ओ गोबां ओ आइजेंफोरजों ओम ओम सिगां सिगांनो दहननो हायो आरो गोदोनि दिनाव आरो बेफोरबायदि ओ ओ दहननो हायामोन गोबां जि गांसे दहननो दहननायाव बेफोरबायदि आरो।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथांनि न'आवबो बिदिनो दानाय लुनाय ओ सोलियो नामा नोंथां?
दानाय लुनायथ' ओ न'आव-न'आव सोलियो न'आवनो जोंहा जि दायो आरो न'आव नांगौ जानाय जेरै गामसा बेफोरबायदिफोरखौ जोङो न'आवनो जोंहा न'आवनो दायो आरो। औ नोंथां। बे औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जि दाना जि-जि दानाय दङ आरो बेफोरबायदिनो जि दानानै गोबां गोबां ओ जिफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव जों फानहरनानै गोबां रां खामायनानै गावनि न'खरखौ ओ सुंथानो हा सुंथानाय जों गोबां नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि ओ गावनि न'खराव जि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बेफोरबायदि ओ जिफोर दानानै जिफोर दानानै बा गोबां गोबां गोजान गोजान जायगायाव जिफोर फानहरनानै जोङो मा गावनि न'खराव नांगौ जानाय गोनांथिफोरखौ जों सुफुंनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
नोंथाङा ओ बर'फोरनिया आगोलनिफ्राय माने दा ओ दासिमाव लासै
औ नोंथां।
दायाव जुगाव माने गोबां गोबां इन्डासट्रि गोदोर गोदेर हि दानानै फालांगि खालामनायनि सायाव नोंथां नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां
औ आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ बेबायदिनो जि दाग्रा जि दाग्राफोर गोबां बेबायदिनो दारिमिनफोर ओंखारबाय आथिखालाव गोबां जायगायावनो जों नुनो मोनो आरो जेरै ओ बेबायदिनो जि जि दानायनि मोनसे मुंदांखा मुंदांखा जायगा जेरै ओ ओ बेबायदिनो मुंदांखा जायगा दङ जेरै ओ बे मोनसे मुंदांखा जायगा दङ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जि दानानै जों बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदि जि दारिमिनफोराव जि दानानैनो गोबां जिउ राहाफोरखौ ओ खुंबोदों। जे नांगौ जानाय नख नखरनि गोनांथिफोरखौ जों बेफोरबायदि दारिमिनफोरावनो जोङो जि दानानै उम गोबां रोखोमनि उम उम गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जों बायनानै लादों आरो। जेरै जि दानायनि मुङाव खुवालकुसिया मोनसे ओ जि दानायनि मुंदांखा जाय गा औ। बेफोरबायदियाव जोङो खुवालखुसि बेफोरबायदि जायगाफोराव जोङो ओ जि दाहैनानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो आरो आथिखालाव आरो गोबां उम गोदो गोदायथ बेफोरबायदि जेबो उम अनलाइन अनलाइन बेफोरबायदि ओ जामबुं बेफोरबायदि गैयामोन। आगोलनि दिनाव औ दा आथिखालाव थ गोबां उम जिफोरखौ जोङो दानानै गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव जोङो फानहरनो हायो। बेफोरबायदिनो उम गोबां गोबां जायगायाव फानहरनानै जोङो मा रां खामाय नो हायो बेबायदिनो अनलाइन अनलाइन दानि दिनावथ आथिखालाव ओ बिगियानारि जुग नालाय बेखायनो गोजान गोजान जायगायाव जों दखनाखौ फानहरनानै गावनि ओ नांगो जानाय बा गावनि ओ ओ जिउआव जिखिनि नांगो जानाय बुस्थु बेफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो आरो दखना बेफोरबायदि जि दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो। औ
औ। नोंथाङा माने ओ दाथ आगोलनि बायदि बिदि जेन ओ अरजिन जिखौ दुुब्लिकेटफोरबायदि बिदि खालामना उम जोबोर उम रां आरजिगासिनो बेनि अनगायै नों थांआ बि बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानदों नोंथाङा।
औ औ ओ बेफोर ओ बेफोरबायदि गोबां उम सुबुंफोरानो दानि दिनाव गोबां ओ बिगियानारि जुग नालाय दानि दिनाव गोबां ओ जिफोराबो अरिजिनेल जेनेबा जाय जिया जाय जि खौ जोङो ओ आखाइजों दानानै जोङो बनायो बेफोरबायदि जिखौ जोङो ओ गोबां बे ओ मेसिनफोर बाहायनानै जों दुुब्लिकेट खालामनाय जों नुनो मोनदों। दुप्लिकेट खालामनाय नुनो मोनदों ओ थेवबो जोङो बेफोरबायदि ओ अरजिनेल जेखौ जोङो सिनायो आरो माबायदि जोङो ओ माबायदि जिया जोंनि अरजिनेल जि बेफोरखौ जों सिनायो आ दुुब्लिकेट जिखौथ जोङो हमनानैनो हमनो हाखायो बायनो थांबाबो दखानफोराव गोबां गलाफोराव जोङो ओ ओ बेबायदि दुुब्लिकेट बा कपि खालामनाय जिया जेब्लाबो मा उम ओ अरजिनेल बायदि जायजों जोंनि आखाइजोंनो दानाय बायदि जाया आरो। बिफोर बायदि ओ दानानै गोबां सुबुंफोराबो ओ बेफोरबायदि कपि खालामनानै बा ओ बेफोरबायदि ओ मेसिनफोरबाय दानानै गोबां रां आरजिगासिनो। थेवबो जोङो बे-बेनि सायाव उम बेफोरबायदियैनो गोबां खुलुंफोरा ओ आरजियो इदिनो रांखावरि खामायगासिनो दं थेबाबो जोङो जिफोरखौ नायनानै जों सिनायनो हायोआरो माबायदिया ओ अरजिनेल आरो माबायदिया मा ओ बेफोरबायदिनो कफि खालामनानै दानाय जि बेफोरखौ जों स सिनायनो हायो। नोंथांमोननि जाबो ओ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जि दानाय लुनायनि बागै ओ जि दानाय लुनाय बेफोरबायदि दानानै गोबां रां खामायनाय बा जिउ ओ जिउ राहा दानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
औ नुदों नोंथां। औ औ नोंथां ओ मा ने आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जोबोर आखा फाखा दानि जुगाव आरो एसे खम आरो होमबाबो बिदि गामि सहर ओन ओनसोलाव बिदिखौ नुनो मोना। गामि ओनसोलफोराव आखाइ जोंनो ओ अरजिनेल सि खौ ओ दानानै नि दिनि नांगौखौबो दिना दिहुननो हायो बेजोंनो ओ निजिनि नखरखौ खुंलांनो जौगालांनो थाखाय ओ बिथांमोना दानानै ओब फानहरो हाथाय बाजाराव बेफोर रांजोंनो ओ बर'फो फोरनियाथ ओ अमा दाउ लानाया थाखायो नालाय नों
औ थाखायो नोंथां औ
ओ फिसिबाय लाबाय बिदिनो जिफोरखौबो फानबाय हाथाय बाजाराव ओ बिदिनो ओ हि सि दानानै लुनानैनो बर 'फोरा जिउखौ खुंलांनो हायो जोंनि ओ जागा ओन्सोलाव जोबोद दोङो नोंथा
औ औ
ओं बिदिनो ओ बिदि इन्दि हिखौ ओं खुन्दुं लुनानै जि दानायाबो ओ जोबोर आथिखालनि-आथिखालावबो आगोलनि। बायनो आ जाब बुनाय ना नोंथां। ओ सोलिगास बेफोरखौ एंगारनो हाया बर हारियाव।
ओ बिदिब्ला नोंथां। जोंना समाबो जाना फैबाय ओ बेफोर बाय दि जि दानायनि बागै जोङो नोंथांजों ओ सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो‌।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
साबायखर नोंथाङा आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय। सम बेसेन गोसा समखौ आंनो। दसे सम हेंगारनायनि थाखाय।
औ औ औ औ जागोन दे नोंथां औ दे बिदि